अ खोनादोंना?
औ खोनादों
अ
अबोला जों दायो खेला दुलानि सोमोन्दै सावरायनि नामा
औ जायो
औ
थांङानो फोरमायग्रोदो गिबियावनो खेला दुला होनबा नोंथांङा मा बुजियो बेखौ
खेला दुला होनोब्लाथ' जोंङो खेला दुलाखौ देहाखौ मोजां लाखिनो थाख खाय आरो आरो लोगोसे ओ नोंनि डिप्रेसनफोरखौ खारहोनो थाखाय गेलेनोनांगौ। ओ ओमफ्राय नोंथांङालाय खेला दुलानि फारसे मादि सानो?
खेला दुला मादि सानो माने जों बयबो मानसि जानानै माने खेला दुला खेलाजों सोमोन्दो थानांगौ मानसिया मानो होनबा खेला गेलेबासो जोंनि देहाफोरा राफोद जायो मोजां जायो। बिदि आरो दा होमबा नोंथांङा मा मा खेलाखौ गेलेनो साबसिन मोनो? बेदिनोथ' गोबां खेला दंङ बुंनो थाङोबा।
औ आं बे गोबांफोरनि मादावहाय भलिबल खेला खौ साबसिन मोनो गेलेनो
अ
भलिबल भलिबलखौ माबायदि गेलेयो? बुंनो हागोन एसे फोरमायनो हागोन ना?
भलिबलखौहाय मोननै हान्जाजों गेलेनाय जायो।
औ औ
बे बलखौहाय नोंङो गोजौआवहाय लाखिबाय थानांगौ। ओमफ्राय जुदि बला नोंसिनि साइदथिंजाय गोलैयो ब्ला बिसोरो ओ नोंनि अप'नेेन्ट पइन्ट मोनगोन।
औ
ओमफ्राय बे खेलायाव बे खेलायावहाय गोबां नेमखान्थि दंख'
अ बे खेलाया बादायलायनायबो जायोना?
औ
औ माने अबे मोनसे अबे मोनसेया देरहागोन अबे मोनसेया हानजा देरहागोन बिदि बादायलायनाय जायोना बेयावबो?
औ बिदिनो जायो।
औ
होनमा नोंथांमोननि जा बिदि भलिबल बादायलायनाय खेलाफोर जायो नामा?
औ जायो टुरनामेन्टफोर जायो जोंनि गामि खाथियावबो जायो ओमफाय आंथ गोजान गोजान जायगायावबो गेलेनो थांखांबाय।
अ होमबा बिदिथ' मोजां जोबोद मोजां होन बिदिबा
औ
ओमफ्राय
माफोर खेला गेलेनो मोजां मोनो नामा?
उम आंथ खेला गेलेनो होनबा आं बिदि खेलाखौ बारा गेलेनाय जाया आरोना। माने आं खेलायाव आवगाय ओन्दैयावसो गेलेनाय जायोमोन नाथायबा दा गेलेनाय जाला आरो गोदोथ ओन्दैयाव फाय बांसिनानो काबादि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खेला दङना? जेरै नोंसोरनिजाय मा मा होनगोन बेखौ जोंनिजा बेखौ बुङो फिनिस जोबथा एबा सितु बुंनाय जायो आरो बिदि खेलाखौबो जोङो गोदो गोबां गेलेयोमोन। नोंथाङा खोना फेरदोंना बिदि खेलाखौ?
आंथ नों बे बुंनायखौ खोनाफेराखै।
औ माने बिखौ बिदि बिदि गेलेनाय जायो जे अन्थाइ। अन्थाइ दाब्ला दाब्ला खौ जोङो बुथुमनानै अन्थाइनि सायाव अन्थाइ अन्थायनि सायाव अन्थाइ बिदि गोजौ खालामो, ओमफ्राय मोनसे बल लायो, बला बिदिनो गुरै आरो जेनेबा ओम बिनि सिङाव कटन माने उल बिदि सोना होनाय आरो। ओमफ्राय बेजों बे अन्थाइखौ खुबैनाय जायो आरो। ओमफ्राय जेनबा बेहायबो मोननै मोननै थायो हान्जायाना? जेरै नों जा होनखाबाय भलिबलाव मोननै हानजा थायो होननानै। ओमफाय बे खेलायावबो मोननै हान्जा थायो ओमफ्राय जेन'बा आङो मोनसे बिदिनथि होनसै जेरै नोंनि मोनसे हान्जा ओमफ्राय आंनि मोनसे हान्जा। ओमफ्राय दा नोंनि हान ओ आंनि हान्जायाहाय खुबैनायनि सम जाबाय, होमबानिया आङो खुबैनानै जुदि बे अन्थायाइाव नाङोबा अब्ला माने जों जोंनि हान्जाया खारनांगोन आरो। ओमफ्राय नोंस सोरो बे बलजों जोंखौ खुबैनो हानांगोन बेआरो। ओमबा जुदि बे बल खुबैनाया नोंनियाव नाङोबा होयबाना नोङो। थैबाय आरो। बिदि माने बे खेलाया ग-गेलेनो जोबोद मोजां जायोमोन आरो गोदो। दाथ' जों बे खेलाखौ नुनो मोनलियानोखा बुंनो थाङोबा।
ओमफाय दा नोंथाङा आरो भलिबलनि अनगायै आरो मा खेला गेलेनो साबसिन मोनबावो।
आंथ' भलिबलनि अनगा सिगां उन्दैयावहाय फुटबलखौ बेराद गेलेबोबाय आङो। नाथाय दायो गेलेनाय जाला आं।
औ। दा होमबा नोंनिया भलिबलानो मोजांसिन आरोना गेलेनो। माने बेखौनो मोजांसि सिन मोनो नोंथाङा?
औ।
मोजां बिदिबा। ओमफ्राय उम भलिबलखौ नोंथाङा होमबा गोजान गोजानावबो गेलेनो थांफेरबाय आरोना? ओरैनो बेसां अबे अबे जायगायाव गेलेनो थांफेरखो?
आंथ' बेथिं जोंना कलेजनि मोनसे टुरनामेन्ट जादोंमोन आरोना। ग-गुवाहाटिआव हाय।
अ'।
बेयावहाय गेलेहैदोंमोन।
अ'।
बेवहाय थार्द थांबाय आरोना जोंना टिमा।
अ' थामथियाव थांदो।
औ। गासै थामजिगु ना बेसेबांबा फैदोंमोन टिमा।
अ'।
ओमफ्राय बिदिनो गेलेनानै नोंथाङा मोनबेसे बान था मोननो हाखो?
उम गेलेनानै गासैनोबो मेडेल मोनसे मोनसे होदों। ओमफ्राय गेजेरावनो मोनसे ट्रफि होदों आरोना।
अ'।
औ।
ओमफ्राय बिनि अनगायै आरो गुबुन जायगायाव जायगायाव गेलेनो थांनायाव बिदिनो मोनबेसे बान था मोनबोनो हानाय?
बान्थाखौथ' आङो सानाखै।
अह होमबाथ' गोबाङानो दङ होमबा अह।
बिदिबा मोजाङानो होमबा नोंथाङा गेलेनायाव जोबोद आखा फाखा आरो मुखुब।
औ बिदिखोनो बुंनांसिगोन।
औ सो खायफा मानसिया। गेलेनो जोबोद मोजां मोनो खायफा मानसिया गे-गेलेनायाव बारा गोसो जाया आरो दा आंनो दा जोंनि कलेजफोराव माबा मोनसे गेलेनाय जायोबा अब्ला ना आं जेबो गेलेया आरोना बुंनो थाङोबा।
आदसा नोंसिनि कलेजावलाय मा मा खेलाफोर होयो?
जोंनि कलेजआथ' ओरैनो बुंनो थाङोबा काबादि खेला होयो। ओमफ्राय लोस जे होयो हौवाब हौवाफोरनि थाखाय जोलुर खेला आरो लोगोसे भलिबल खेला।
उम
आरो लोगोसे उम काबादि खेला होयो। आरो बायदि डिसकासथ्र' ना मा होनो बिदिखौ मोनसे गिलिरखौ गारहर नाया बिदिखौबो होयो। ओमफाय लोगोसे बथलाव दैस सोनाय खेला बिदिबो होयो। आरो लोगोसेब बिनि अनगायैबो आरो जोंना गुबुन मोनस से बादायलायनाय जायो आर ओ बेनो जाहैबाय खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय। रायथाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो लोगोसे बे जों जे हिनजाव आइजोफोरा जे जोंनि आखाइायाव जे मेहेन्दि आखियो बेनिबो मोनस से बादायलायनाय जायो आरो जोंनिया।
बा मोजाङानो माथो होनबा।
औ ओमफाय दा नोंथांमोननि कलेजाव ओरैनो मा माबायदि खेला नुनो मोनो नोंसोर गेलेनो मोनो? मा मा जायो?
दाखालि जोंनि कलेजावहाय स्पर्टस देआवहाय फुटबल होदोंमोन ओमफ्राय भलिबल होदोंमोन। ओमफ्राय मोसानाय बादायलायनाय खन्थाइ खन्थाइनिबो होदोंमोन
औ।
खिनियानोसै आरो।
औ। बेयो मोजाङानो। ओमफ्राय नोंथाङा बेवहाय अबे मोनसेखौ बाहागो लानाय?
आङो बे बे टाइमावहाय माने न'आवसो थांनानै दंहैयोमोन आङो।
अ नोंथाङा होमबा रुमाव रुमफोरावसो थायो होमबा न'?
औ औ।
औ
आंहा न'आवहाय एसे आरजेन्ट खामानि दंमोन नालाय बे ओंखायनो गेलेनो फैनो हायासै आङो नङाबालाय गेले गौमोन आं।
ओम
मोजाङानो। बिदिबा। ओमफ्राय होमबा नोंथाङा गेलेनो मोनासै बेखौ। ओमफ्राय बेनि सिगां सि सिगां गोदो जानायफोरावलाय बिनि आवगायाव थांनाय बोसोर बेफोरदियाव गेलेदोंना गेलेयाखैमोन नोंथाङा?
थांनाय बोसोर माने आं देग्लायसो बे मोनसे कलेजाव हाब
अ अ अ माने देग्लायसो कलेजाव फरायजेनदों आरो फरायसालिमायाव।
ओ माने बेलेग मोनसे कलेजाव हाब दों जाहैबाय आरो ना।
अ अ
उम
मोजाङानो बिदिबा। ओमफ्राय औ बि बिबा दोन्थ'लायनोसै नामा होमबा
औ औ दे
औ दे नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो मोनदों